खोनादोंना?
ओं खोनादों।
औ। ओ नोंथांनाव ओ दायो फन हरनायनि ओ खार'नानो जाहैबाय मोनसे ओ टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जादों।
औ।
ओ जेरै दानि जोंनि बर' लाइमोनफोरा आथिखाल बिथिङाव ओ गावनि लाइफखौ दानो थाखाय माबोरै सोलिगासिनो दं एबा ओ आबाद मावनायजों नंङाब्ला माबा मोनसे बेफार फालांगि ओ मावनायजों माबायदि सोलिनानै दं नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन औ। दानि जुगाव माने बेफार फालांगि मावनाय नैबो मानसिया जिउ खुंलांनो हायो एबा गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो।
औ नंगौ।
दानि जोंनि सुबुंफोरा बांसिन साख्रिखौल' नागिरो। दा बारा बेफार फालांगियाव इदि गोसो होआ।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेफार फालां फालांगि मावनानैबो मानसिफोरा गोबां फैसा खामायनो हादो एबा गावनि जिउ खुंनाय लामाखो सुफुंना लानो हादों।
नंगौ नंगौ।
दा आबाद मावनानैबो मानसिफोरा बिदिनो न'खर खुंनांगासिनो।
नंगौ नंगौ।
दा जोङो बेफार फालांगि बुंङोब्ला जोङो अमा दाउ मोसौ बेफोरखौबो फिसिनानै जानो हायो।
लोगोसे अबावबा खाथिनि बाजारफोराव जोङो दखान होनानैबो एबा माबा माबि फाननानैबो मैगं थाइगं गायनानै
औ नंगौ नंगौ। नंगौ नंगौ ।
फुख्रिफोर जावनानैबो बेफोराव ना फिसिनानै बिनि साखाथियाव दाउफोर बिदि फिसिनानैबो मोननै मोनथाम बिदि बेफार खालामनो हायो एबा फार्मफोर खुलिनो हायो।
नंगौ। नंगौ।
दा जोङो अबावबाफोर बेरायनो थांबाथाय जों नुयो मानसिफोरा बिदिनो गोबां माबा माबि फिनानै फार्म खुलिनानै मावनानै जालांगासिनो दा जोंनि थिं बेफोरफोरखो जोंङो जोबोद खम नुनो मोनो आरो।
थिगानो ओ नोंथांङा ओ मोजां बाथ्राफोरखौनो फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोर होनोब्ला माने ओ बेफार -फालांगि होनायखौ बांद्राय खालामनायखौ ओ नुनो मोना आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ सोरबा एसे -एनै फरायनानै सोरबा ओ ओस एस, बि ए, एम ए फरायनानै माने गभारमेन्ट जबफोरावल' नांथाबनानै थायो माने बिनि ओ बिनि खिथु खिथुल' खारफानायखौ फ्राय जों दानि मुगायाव नुगासिनो दङ। नाथाय ओ साफ्रोमबो मानसिया जे साफ्रोमबो सुबुङा जे बेफार फालांगि मोनज गभर्मेन्ट जब मोनजोबगोन बेबो नङा । नंगौना नोंथां औ। बिनिखायनो ओ साख्रिनि उन उनल' खारफैायालासिनो जोंनि बर' लाइमोनफोराबो जे मोजां आबाद मावनानै एबा मुगाजों आबाद मावनानै जेरै बुंनो थाङोब्ला थारुन थारुनखौबो नों ओ जि बिघा, जिबा बिगा, नैजि बिगासो मालायनाव हा लाथ'नानैब्लाबो गावनाव हा गैयाब्लाबो बेफोरबायदिखौ आबाद मावनानै नों गावनि जिउखौ एबा रांखावरि आरजिनो हायो नोंथां। आरो औ बेजों लोगोसे आरो गोबां दङ जेरै दायो फ्राय ससियेल मेडियाायाव नुबाय थादों जेरै चक्लेट फुलि खख'आ जायखौ बुङो खख'आ। आरो फानलु- फानलु राजा आरो ड्रागन फिथाइ
औ।
आरो गोबां नै बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदिखौ ओ बबेबा नार्सारि नङाब्ला गावहा हा गैयाब्लाबो सोरनावबा हा खालि थानाय जायगाफोर नुयोब्ला सानै एबा साथाम नांनानै बेफोरखौ रांखान्थियारि बेलायाव बेफार -फालांगिनि बेलायाव लाङोब्ला माने गावनि लाइफ सानसे समाव साक्सेस जागोनखौ नुहरदों आरो । आरो बेल' नङा। आरो दायो गोबां मानसिखौनो ओ नुद्रायै नंला मावनाय नुबोगासिनो दं जेरै लाइफां न' थालिर फिथाइ नै बेफोरखौबो फ्राय ससियेल खाथियाव गैयाब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसेब्लाबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौबो ओ दा समाव नुगासिनो दं आरो।
औ नंगौ नोंथां।
थालिर लाइफांफोर गायनानै मोजां फिथाइ बुथुमनाय। बेफोर जोबोद मोजां आरो आरो नोंथाङा दहाय बुंलांदों बेबायदिनो गिदिर ओ फुख्रिफोर जावनानै ओ फिसारि एबा नाफोरखौ दोननो हायो जेरै खावै ना ना मागुर, ना खुसिया बेफोर जोंनि लाइमोनफोरा साख्रिनि उन -उन खारफायालाबानो बेफोरखौ सासे एबा सानै सा थाम लोगो नांनानै रांखावरि आरजिनायावहाय बेखौ बे प्रसेसखौबो लायो माने मोजां जागोन होननानै नुहुरो आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां
आरो बेल' नङा जोंहा गोबां हाबावो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो दायोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा बि टि सि आव फ्राय खौनो नुनो बारा मोना आरो दासो जागायजेनदों माने जेरै दाउनि ब्रयलार फार्म गोजान जायगा जोंनि बहाबा वेस्ट बेंगलनो खोला कलकातानो माहानि माहानिफ्राय माने जोंनि जायगायाव सफैनायखौ नुनो मोन मोनो आरो नै बे- फोरबायदिखौ नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोनफोराबो जे गाव गावनि जायगायावनो जा थाइसे थाइनै थाखा दं बेफोर बे जोंनो ब्रयलार फार्म नङाबा बोरमानि फार्म मोसौनि फार्म बेफोरबायदि खालामनानै गावनि जिउखौ खुंलांनोब्ला खुंलाङोब्ला माने मोजां जागोन एबा लाइफआ थाबैनो रांखावरि आरजिनायाव ओ मोजां जानानै फैगोन नैबेफोर बाथ्राखौ नुहुरो आरो ना नोंथां औ नोंथाङा बे फोरनि बेलायाव मा मा साननो नोंथाङा जेन'बा बेफोर सेंग्रा ओ सेंग्रा बर' लाइमोन- फोरा दानि आथिखाल बिथिङाव माबायदि जाजानो लुबैयो नोंथाङा।
औ दाथ' जोंनि बर' लाइमोनफोरा बांसिनानो स्कुल एबा कलेजनिफ्राय फरायालासिनो गारनानै गोजान गोजान जायगायाव कम्पानिफोरावसो खामानि मावनो थाङो दा बिसोरो बिनि जायगा बिदि माबा मोनसे फिसा फार्म बाबो माबा मोनसे फिनानै- बाबो नङाबा माबा मोनसे मैगं थाइगं गं गायनानैब्लाबो न'आवनो गोबां मोजाङै रांआर- जिनो हायो बिदि गुबुनाव थांलायनांगौनि जेबो गोनांथि जाया होमबाना नाथाय दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोजानाव थांनानै खामानि मावहैनाय बेखौसो बांसिन मोजां नुहुरनानै
नंगौ नंगौ नंगौ
दा जोंनि बर'फोराबो बिदिखौ माव- फै नंङा दासो एसे एसे मावबोगासिनो दासो सोलोंबोदों एसे एसे
औ-औ नंगौ
सिगांनिफ्राय दा एसेबाबो बांसिन मानसिफोरा बुजिग्रा जाबाय आ रो बिदि होननानैबो जानो हायो होनना मिथिनानै बेफोरो खामानिखो दा मावनो लाग्रा जाबाय
औ नंगौ आरो बेजों लोगोसे औ खाथियाव थानाय ओ दखान साहा गलाफोराव एबा साहा दखान फोर होनानैबो रां आरजिनो हायो रेस्टुरेन्टफो र खुलिनानै रां आरजिनो हायो गुबुन जायगायाव ओ हटेल कम्पानिफोराव थाहैयालाबानो गावनि जायगायावनो गावबो डेबलप जागोन आरो गामिनि ओनसोलनि ओ सुबुंफ्राबो माने मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ मोनजागोन आरो ना नोंथां बेफोरबो मोनसे ओ गावनि थांना थानायनि मोनसे ओ राहा लामा नै बेेफोरखौबो जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ।
मोनसे आरो आरो जेरै खाथियाव बहाबा पिकनिक स्पट जायोब्ला आरो मोजां मोजां पिकनिक स्पट दाथ' जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दं। बेफोरावहाय ओ माबा मोनसे गलाफोर हैयोब्ला नङाब्ला। ओ बहाबा नेसनेल पार्कफोराव न' गंसेफोर लुनानै दोनहैयोब्ला ओ जेरै दावबायारिफ्रा फैनानै जमा थाफैयो आरोना।
औ
बेफोरावबो सानै साथाम लोगो नांनानै माने मोजां
आरो बेबो मोनसे जोंनि लाइमोनफोरनि एबा गासै सुबुंफोरनिनो मोनसे मोजां होननानै सानो आरो बेफोरनिफ्रायबो गोबां गोजान गोजाननि जायगाफोरा फैनानै माने जोंनि बर'नि खायद'फोरखौ मोनजागोन आरो मोनलोंगोन आरो बेफोरबायदि खुलियोब्ला बेबो मोनसे रां खावरि आरजिनायनि मोजां लामा होननानै सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां।
ओं जाबाय।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
ओम नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओ।